औ हेल' नोंथां औ औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय। औ नोंथांजों मोनसे आयदा औ बेवहाय सावरायनो सानदोंमोन नोंथां औ जागोन जागोन नोंथां। आयदायानो जाहैबाय बर'फोरा हाग्रानि मा मा मैगं जायो? औ औ औ औ जागोन नोंथां जागोन। ओ नोंथाङा जागायजेनग्रो ना आंनो जागाय जेन्नो? आं एसे बुंथिना होग्रोसै नोंथां।
औ दे नों
औ दे नोंथां। औ हाग्रानि मैगं होननानै बुङोब्लाथ' जों हाग्रायाव मोननाय मैगंफोरखौसो जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां? औ हाग्रायाव मोननाय मैगं बा बै बारिनि मैग'ङा जानाय नङा नोंथां। हाग्रानि आरो बारिनि मैगंजों गुबुन गुबुन जायो आरखि नोंथां। हाग्राानि मै मैगं' होननानै बुङोब्ला जों गिबिसिनावनो जों बुंनांगोन जेरै दिंखिया मैगं'। बा थास' मैगं मानि जे जों बेफोर बे मोननैखौनो जों माने गोरलैसिनै मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां हाग्रानिफ्राय? दा जोंना दिंखिया होननानै बुङोब्लाथ' जों मानि दिंखियाखौ जों माने न'नि मानि उसुंफ्रावनो उसुंनि हाग्राफ्रावनो बा लामा गामिनि लामा से सेर सेर हाग्राफ्रावनो जों बेफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हायो नोंथां।
औ नोंथां।
जाय मैगंखौ माने जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो मा एवनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो खायसे खायसेया मा बेफोरखौ एसे मैथा होनानैबाबो माने बिदै जेब जेब होलायनानै माने जानायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां। आरो खायसे खायसेया जायखौ नों फान्थाय एम्बु फिसा फिसा ना? बेफोरजोंबो जों जानायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां आरो टमेट'आ मानि जोंनि देहानि थाखायबो बिराद मोजां नोंथां माने केलसियाम थायो आइरन थायो जोंनि बेगेंफोरनि थाखाय मोजां आरो आरो जों लोगोसे थास' होनो जायखौ औ थास'आबो माने बेखौबो जों गोरलैयैनो मोनो। हाग्राफ्राव मानि खाथि खाला ओरैनो लामानि हाग्राफ्रावनो जों मोननाय जायो थास'नि जों मोनबा बाहागोखौनो जों जायो होनना बुंजायो नोंथां जेरैहाय थास' बिबार थाबाय बिनिफ्राय जों थास' आथिं थाबाय आरो थास' नि बेदरखौबो जों जायो बिनिफ्राय जों थास'नि बिलाइखौबो जों जायो आमफाय थास'नि बिफां मेन फिफांखौबो जों जायो गासै थास'नि मोनबा बाहागो खौ जायो आरोखि जों नोंथां औ दानिया थास' बिबारखौ जों माब्रै जायो होननानै बुङोब्ला बा माजों जायो होननानै बुङोब्ला बांसिना नो माने जोंनि ओनसोलफ्राव माने अमाजों जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां।
औ।
औ आमफाय बिदिनो खायसे खायसे मा एसे मैथा होदबलायनानै एसे गोग खैदब जानायनि माने बेफोरखौ जों मैथाजों जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो खायसे खायसे मा दाउफोरजों मा नाफोरजों बेफोरबायदि गाबागाव मोजां मोननाय बेदरफोरजों जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां आरो लोगोसे जोंहा थास' आथिं थाबाय थास' आथिंखौ बांसिनाथ' माने ना एसे नाथुर जुनाय होनानै बा ना फिसा फिसा ना गोरान होनानै जों बेफोरजों जानायखौ जों नुनो मोनो बा आंबो जाखांबाय आमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा थास' बिसुं थाबाय थास' बिसुंखौथ' ज जोंहा मा नाफाम होलायनायबाबो जायो नङा होमबा नोंथां? औ नोंथां। आमफ्राय बिदिनो नाफाम होवाबाबो खायसे खायसे ओरैनो ना होनानै जायो बा खायसे खायसे अमा जों जायो जों बेबायदिनो रोखोमै जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। आरो बिदिनो जोंहा थास'नि बेदर थारुन बादिया औ जों बेफोरखौ मानि मा थादुनबादि जायोखाय बिदिनो आरोखि। बाहाय नाफोर होनानै जायो बा दाउफोरजों जायो जों बेबायदिनो गावबागाव मोजां मोननाय मैगंफोरजों बा बेदरफोरजों जों जानायखौ जों नुनो मोनो बा आंबो मोनजाबाय आरोखि नोंथां।
औ नोंथां।
आरो लोगोसे जोंहा हाग्रानि मा होनो मैगं होनोब्ला जोंहा ओ मा होनो मा गोदोहाय मोनोमोन जेरै खेरा दाबसिनि होनो नङा होमबा नोंथां। औ जायखौ जों हाग्रायाव मोनो नाथाय दा मोननोनो गोब्राबसै आरोखि बेफोर मैगंफ्रा बेफोरखौ मोननो थांला आरोखि बेफोरबो माने जोंनि मोनसे मैगंमोन जायफोरखौ जों बे बेफ्राव होनानै जायो बा आलु जझहलफ्राव होनानै जायोमोन नाथाय जों बेफोरखौ दा नुनो मोनला आरोखि। बेनिफ्राय जोंहा थाबाय ओरै रायदोंफ्राबो जोंहा मोनसे हाग्रानि मैगं। बेफोरखौबो जों माने गोबाङानो जायोमोन गोदोनि दिनाव नाथाय दानि समफ्राव जों बेफोर जानायफोरखौ जों खम नुनो मोनबाय आरोखि नोंथां बार मानि मानसिफ्रा बारा जाबांला मोन थांबो माने बा बाजारफ्राव सोरबा दखानदारिफ्रा फानबाल' मान बे खौ बायनानै लायसै आरोखि गावबागाव दाननानै जानो बासै आरोखि नोंथां। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा हाग्रानि मैगं मोननाय जायो आरो बेफोरखौ माबोरै स नानै माजों जानाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन।
औ हागोन नोंथां हागोन औ औ।
दा जोंनि ओनसोलफोरावहाय हाग्रानि मैगंफोरखौ मा मा मोनो मा माखौ खौहाय माबोरै जायो आं नोंथांनो एसे बुंथिनानै होनोसै दा मा खासेखौथ' नोंथाङानो बुंथिनानै होखाबाय दा गिबियावनो जोंनि हाग्रानि मैगं मोननाय ज
मैगं मोननाया जाहैबाय औ औ अलदद होननानै जायखौ औ नंगौ नंगौ। औ थास' बायदि औ थास' बिफां बायदि अलदद आरो बिनिफ्राय जोंहा औ मेवा औ मेवाय बिफ्राय औ औ मैखुन मोनो औ। औ नंगौ नंगौ औ बिनिफ्राय जोंहा औ।
जोङो थाराय मोनो।
थाराय मोनो औ बेफोरबायदिनो औ औ अनेक मोनो आरोना औ बिनि मादावनो औ।
आङो गिबियावनो मेवा
मेवा औ मेला औ मेवाखौहाय औ माबोरै माबोरै जायो बेखौ आं नोंथांनो औ फोरमायनानै होनोसै आरो औ। औ औ दा मेवायाथ' जोङो औवानिफ्राय मोनो औ औ नंगौ। मेवायाबो जोंहा अनेक रोखोमनि थायो औ बिब्दिनो
रानि औवानि मेवाइ थायो।
औ नंगौ हाग्रानि औवानि मेवाइ ओमफ्राय न'नि औवानि मेवाइ। औ औ थेलेबास औवानि मेवाय औ औ बेबायदिनो आ औ औ औ बेनिफ्राय जों
थांसुरुब सोरनोबो जायो बिनिफ्राय सोरबा सोरबा मेवाइखौ अनलाजों जायो।
बेनिफ्राय सोरबा सोरबा मेखौ अनलाजों जायो औ नंगौ आरो अनला मेवा
दाउजोंबो जायो एम्फौफोरजोंबो जायो आरो ना।
जायो एम्फौरजोंबो जायो आरो औ नंगौ नंगौ।
आरो बिनिफ्राय औ जोंहा औ माखासे जेनब्ला औ हाराय बे ला सायख'फोरखौ जोंहा बैसागु औ बैसागु समाव औ जोंहा औ नंगौ नंगौ बैसागुनि गिबि सिगां औ गोखा गोखै जा औ नंगौ नंगौ बे समहाय जोङो औ बे मैगफोरखौहाय औ खांनानै लायनानै औ संनानै बेदरजों जायो औ औ। नंगौ औ बेनिफ्राय जोंहा दङ अलदद औ अलदरफोरखौ जोङो गिबियावनो अलदरनि बै जेनाखि थमेनजेन नाय बा खिलिजेननाय
खिलिजेनन्नाय बे बिलाइ गोरलैखौ मैथाजों संनानै
संनानैबो जायो औ नंगौ नंगौ आरो बिनिफ्रायहाय औ जेनाखि अलदद बिसं औ औ नंगौ अलदद बिसंखौबो जोङो औ आलुफोरजों जायो औ नंगौ
बेबायाददिनो जायो आ
बिदिनो जायो आरो औ माखासे दंबावो बिदिनो औ नोंथाङा माखासेखौ बुंखाबाय औ जों खेराइ दाबफिनि औ औ खेराइ दाबफिनिफोराबो औ मोजाङानो जा
देहाफोरा लोमजानानै ख्रुब-ख्रुब मोनोब्ला ओ दाउजों संना नै होयो आरो
औ नंगौ नंगौ औ औ स्ट्रं जायो होननानै
दिनै आबै आबौमोनानो बुंबोदों आरो खिन्थाबोदों आरो थारैनो जामारोबो आरोना मुलि
बिनिफ्राय जोङो बारिनि हाग्रानिफ्राय बिदिनो हाग्रानिफ्राय आरो जोंहा मानि मुनिफोरबो खानानै लाबोयो मानिमुनिफोरबो नु मोनो औ मानि मुनिफोरखौहाय जेनब्ला ओ
फुंनि समफोराव औ औ औ औ मोखां सुखांनानै औ
उदै खालियावनो जेबो जाया
जेबो जायालासे औ बेखौ गांब्रै गांबा औ बिलाइखौ औ खानानै औ औग्लिनानै मन' लांनानै जोङो औ औ दैखौ हाय गुसुर लोङोब्ला औ औ औ नंगौ नंगौ औ आरो उदैनि माखासे बेमार आजारफोरानो औ बेजोंहाय मानि मुनिजों औ रैखा जायो होननानै जोङो मिथियो आरोना आरो बिनिफ्राय जोंहा औ औ
मैखुनफोरखौ जोङो खात्रिनिफ्रायबो मोनो खा
औ खात्रि बिफांनिफ्रायबो मैखुन मोनो औ नंगौ जेरै औ साल बिफांनिफ्रायबो मोनो औ नंगौ ओमफ्राय बेबायदिनो अनेक रोखोमनि आरो ना औ औ औ बिदिनो
ओ मा होनो जेनेब्ला सापस हमनानै लादो जेरै-
औ अनलाजों मेवाइजों औ माबाखौहाय जायो नङा होम औ औ औ नंगौ माबाजों अनलाजों औ औ दावजों बेफोरबायदि जायो आरो। औ नंगौ नंगौ औ जोबोद गोथाव जोबोद गोथाव जायो नोंथाङा जाफेरबायना? औ मोनजाखांबाय मोनजाखांबाय नों
औ औ औ आरो नोंथाङा मिथिबावनाय माबाफोर
माबाफोर दंबावो नामा हाग्रानि मैगंफोर? औ नंगौ नंगौ नोंथां औ ओ जुदि हाग्रानि मैगं होनोब्ला जों मान्देखौबो जों लानांगोन नङा होमबा नोंथां? औ जायखौ जों खाथि खालानि जाम्फैफ्राव बा दैफ्राव मानि बा बबेबा हाखरफ्राव जों मानलानाय थानाय खौ जों नुनो मोनो। औ बेफोरखौ जों खानानै नानै लायनानै माने ओरैनो एवनानै जाबा साबसिन मोजां मोनो खायसे खायसे बा खायसे खायसे आलु होनानैबो बा खायसे खायसे ओरैनो बिदै बादि आलुजों मान्देजोंबो संनानै जायो आरोखि बिदै होनानै। मानि गावबागाव जाय जेरै गोसो एरै माने मोजां मोननाय स्टाइलै संना जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथा लोगोसे आरो जों जोंहा हाग्रानि मैगं होननानै बुङोबाथ' जोंहा मा होनो बेखौहाय ओ मा होनो जोंहा सिब्रुआबो हाग्रायाव गोलैयो नोंथां। खिन्थु खायसे खायसे मा होनो बेखौ न'नि बारियावबो गायना लायो, खिन्थु गोदोनि समाव बांसिन माने हाग्राफ्रावसो जों मोननो थाङोमोन आरोखि नोंथां, आरो बिनि ओमफ्राय जोंहा हाग्रानि मैगं होननानै बुङो जोंहा उसुमै थाबाय नङा होमबा नोंथां औ उसुमै जायखौ खौ जों लोमजाबा गोदोनि दिनाव माने जानाय जाहोयोमोन जोंनि आबै आबौमोना बा जोंनि बिमा बिफाफ्रा माने दाउ एसे दाउ लकेलजों बेफोरखौ बिदै फुदुंनानै माने जानायखौ जों नुनो मोनोमोन बा जाहारुवा एसे होलायनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोखि नोंथां औ लोगोसे बिनिफ्राय जोंहा थाबाय मा होनो बेखौ ओ बिनिफ्राय जोंहा थाबावबाय मा होनो बेखौ ओ अन्थाइ बाजाब बेबोथ' जोंहा मोनसे हाग्रानि मैगं। होनना बुंजायो नोंथां जायफोरखौ माने गावहानो बिराद मोजां मोदोमनाय दं आरोखि। औ जायफोरखौ जों ओरैनो बा आलु जहलबो होनानै जादलाबायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेदरफ्राव होनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। बेफोरबायदि रोखोमै माने गावबागाव गावबागाव जाय बबे मैगंखौ मोजां मोनो हाग्रानिफ्राय बेखौनो लाफैनानै लाबोनानानै जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै बेनि उ अनगायैबो जोंहा खिफै बेनदों नोंथां औ बेफोरखौबो जों हाग्रानि मैगं हिसाबै जों जायो आरोखि नोंथां। औ दा नोंथां बिदिब्ला जोंहाथ' समावबो जाबाय नङा होमबा नों नोंथां औ औ औ नोंथांजों रायज्लायनाय गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ। आंबो नोंथांजों माखासे हाग्रानि मैगंफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय औ औ।
दे होमबा नोंथां औ।